हेलौ
हेल'
हेल' नोंथां अ नोंथांखौोनानो ना
हेल' नोंथां
खोनादों ना नोंथां
औ
आं मोननैसो बाथ्रा एबा ओ रायलायनो होननै खामनाय जादों नोंथांखौ। न' लुनायनि बागै आरो ना न'नि बागै। न'फोरखौ मारै बानायो आरो मा मा टाइपनि न' दं बिनि बाग गै आरो सावरायगोन आरो सानैजों किसुमान नोंबो मिन ना मिथिगोमाव खायफाबा उम माबायसा बानायो आंबो नावमान मिनथिगो। दा नोंनि मिथिनाय खौ आं मिथिनायखौ सेयार खालामलायनसै माबायसा
अ अ उम।
ओ फास्टआवनो नोंस्रानि न'आ माबायसा माजों लुनाय? पा कानिना हानिना मानि?
औ जोंहानि न'आथ' बुंनो थांबा ओ पक्का सासे हा सस चेन्नाय सिगोन ओ पाक बा ससे हा ससे माने ससे
मोजां फा आ फास्टनिफ्राय बुंफैनो नोंथां मोजां खानायासै। हा!
अथ'। खोनादों ना हेलौ?
अ खोनाबाय दे बुं।
औ जोंहानि न'खौ बुङोबाथ' पाक्का ससे हा ससे बुंनांसिगोन। ओ माने हो डाइरेक्ट बुङा बा हाब अवाल होनना बुङो एखो न'खो।
ओ हाब अवाल होबा मा मा फायदा जायो?
औ हाब अवल बो होबा
मा मा फायदा जायो बुंलाय?
हाब वाल न'खौ मानो लुनाय जायो जेनेबा जोङो पाका न' लुनो हायाबा हाफ अआल न'खो लुनाय जायो आरो पाक्का न' लु नायनि फायदाया जेनेबा इन्जुरनि इन्जुरा थब थब बायबाय थायो बिनिफ्राय गब्लङो बिनि थाखायनो पाका न' लुयो बिखाय गोबाङान
आरो फ्लरा मा जायो गाज्रि जायोना थाबैनो हानिबा फ्ल'रा थाब
औ औ बेरायाया थब थब उम माबायो उम मैखुन बेरो बिदिनो गोबां थब थब नो हा
उम गोबां उम गाज्रि जायो आरो आरो मैला जायो जागाया ना पाक्कानि बानायनायाबा इंखायनो हाब वाल होबा पाक्कानि बाल ओ सतथालाय ना
औ
प्लरखो
औ हाब फुल न' लुनो थाखाय जोंहा फाक्का न'आव लुनायाव बाहायनाय गोबां बुस्थुखोनो बाहायनाय जायो ओ हाब अआलाव खिरखि थाया नाथाय खायफाया होयो बांसिनानो खिरखिया हाब अआल न'आव ओ हाब अआल न'खो इ इथाजों बानायो इथाजोंबो बानायो सोरबा सो सोरबा फारमा लगायना सिमिट अन्थाइ होनानैबो लगायो
औ औ आरो थरजाबो होयोना हाफ हाफ माबा अआल होनानै
औ थरसा होयो सोरबा सोरबा बेरा होयो बेनिफाय इन्जुर होना होयो
औ
बिदिनो फाका न'नि बायदि गोबां बुस्थु होनो हायो बेयावबो होबा
औ
उम बेयावबो बि बिदिनो ओ सिमेन्ट जों बानायनाय जायो बेखौबो प्लास्टार बानायनाय जायो कालारबो फोननाय जायो बेयावबो दानाव बायसानो
नोंथांनि न'आ बेसेबां जोरखो ओरैनो जेनेबा बेसे गोबावदो सोलायनाय जाखो जेनेबा आपग्रेड खालामनाया?
औ आपग्रेड खालामनायाथ' जोंहाना ओम गोबाव जाबाय एसे
औ
सोरसो जाबाय जोंनिया
नों जन्म जायैसेयावनो दोंमोन नामा? बे न'आ ना
अ बे न'आथ' जोंना बिदि आं जन्म जायैयावनो गैयामोन बेलेगसो दोंमोन। ए आं ज आं आं जेब्ला एसे देरद अब्ला सोलायनाय जादों।
औ औ ओमफ्राय नोंथांनि न'आव दे बुंनो
आरो उनावबो सोलायबावगोन।
औ औ गोबां मानसियानो न'फोरखौ बांसिनानो आपग्रेड खालामो न। फैसा जाबानो मोजांनि सायाव मोजां। जां खालामनो नाजाबाय थायो आरो ना
औ
गुमना
नोंगौ गोबानो खालामो नाथाय गोबाङा न'खौ आपग्रेद खालामामालासिनो बिनो गोनांथि जानाय बेसाद फोरख बायग्रजोबना लायो औ खामानियाव फैनाय बेसादफोरखौ बायग्रोयो बिनिफ्रायसो न'खर। बाबोरथामो
नोंस्रनि न'आ जेनेबा मा कार्टिनि एल कार्टिं थायो जेनेबा मुम्बाइ टाइप बेबायदि बहुत रोखोम रोखोमनि थायोना आंबो मिथिजोबा न
बुङोबाथ' एलखौनो बुंनायस जानिया माने एल एल साइ एलबायदि- जारनि नङा
औ
मोनसे ओरै गोलाव ओमफफ्राय राइटथिं मोनसे न' दंबो बिनिखायनो एल जागोन
नोंथांनि न' नोंथांनि न'आव बेसेबांसो खरसा जादों होना आदास नोंनि बुंलाय
जोंहानि न'आव औ रुम मोनसेयाव कमप्लिट ओंखारनायाव दाइनजि एबा दाइनजि बासो थाङो
औ पाक्क न'बाथ' लाखनि सायाव थांख आना नर्मेल बाबो ना। सिमेन्ट बायनायावनो बिदिनो इथा रथ गोबां आरो मिस्थ्रि
मिस्थ्रि कालार बिनिफ्राय फार्मा बेनिफ्राय दर्जा थाबाय।
औ
सिलिं
उम गोबां खरसा जायो न' उम इलेक्ट्रि आरो।
उम
आरो। दाम गोसा दाम खमनि थायोना रडफोराबो इथाफोराबो कालारफोराबो बाजेद लाना बाजेद
औ
नोंथाङा। देनां लुगोन नामा पाक्कानि न'?
औ आंथ' लुवा आरो गारजेनफोरानो लुगोन एसे बोसोरनै बोसोरथामसो थानानै।
औ औ देनां नोंनि फाला फैबोलाय
आंनि फाला फैबा आंनो लुनांसिगोन।
ओ न आथ' एसां गोबां गो -गोबावजोराना कालारा दे। पाक्काबाबो एसेबाबो डेमेज जायो।
देमेज जायो गुगानाय जायो उनाव सिमटा सिमेनदा ओ एक्सपायार जालाङोना।
बिखायनो आबग्रेद खामनो गोनांबो जाबाय थायोना
औ औ
औ नोंथाङा आंखौ मायबा मायबि सोंनो हागोन
औ नोंथाङा ओ पाकानाव बानायनायाव बाहायनाय माखासे आइजेंफोरखो बुंनो हागोन नामा
उम पाक्का न'आव बानायनायाथ' बिदिनो थाहैबाय गोबां आगजु दं जेनेबा ओम फास्टावनोथ' मिटार सुग्राफोरखौथ' कम्पालसरि नांखाथारगोन
औ
आरो बिदिनो गादनां गोन लिंटार बानायनाय नांगोन आरो बिदि ओ जखा लानांगोन सुनांगोन आरो ना आरो खासे इन्जिनियारबो नांगो जागोन मोजांबा बिल्डिंफोर लुयोबा बानायगोन बाव इनिफ फ्राय बिदिनो गोबां जगार थानांगोन आरोना
औ
सिमिन्टफोरखो गलायग्रा एक्सट्रा जायगाबो नांगोन उम आरो लेबारफोरबो नांसोगोन गोबां
औ
आरो औवा औवाखौथ' नांथारगोन फुरा ओरै सुंथाना दोननाया न' ओ उम बिल्डिं बानायोबा औवा नांथारगौ आरो कादखोबो नांगौ जेनेबा खुन्था बानायनायाव ओमफाय आरो किसुमाना सोरबा थालिर थालिरै बिफाङा बेखौबो हाख्लानानै माय मायबि खामसोयोलै आं नु दों आरो
अ
बिदिनो खुन्था बानायनायाव इउस खामो खिरखिनि ओरै जेन बाय मा होनो फ्रेम सायासायावदि ओरै थायो साइना रखम इफोरावबो बाहायो आं नुदों आरो बिदि खामनाय
औ
औ आरो बायदि बायदि नांगौ जायो आङो ओम
औ मिनथिजोबा गााससिनाबो बिदिनो ओ नोंथाङा औ उम। नोंथाङा ओ बुं हागोन नामा जि न' बानायनायाव बेसेबां सम नांगौ आरो बेसेबां रांनि आंखाल जायो नरमेल मोनसे न' लुनोबा
औ दा ओरैनो नरमेलि पाक्का न'रुमथाम रुमब्रैफोरबाथ' नां मेक्सिमाम थिन लाखा नांगोन नर्मेलि ओरैनो
औ औ
ओनिफ्राय इदिनो फिसा सोबा एक लाख देर लाखफोराव ओंखारहैगोन।
औ
ओमफाय बिल्डिंबाथ' आरो गोबां खरसा नांगोन। बिस लाख त्रिस लाख एसेयाव नांखागोन किसुमाना आथा आथा लुनानै हाग'वा नालाय सोरबा कालारफोनना फोनि -फोनि सायावनो इदियावनो कम इनक प्लिट जाना थायो। ओफाय फैसा जायो। बा लुफिनो आरो माबायो आपग्रेड खामफिनो। होम
ओ नोंथांनि बायदिबा ओ दैलि मावबा खैदिनसो लागोन।
दैलिआव बा मेक्सिमाम न मोनसे ओंखारनो टु मान थ्रि मानसो लागोन।
औ
मोजां बानायबा
औ
ओमफ्राय जानला मेनला बानायबा जुदि टु मान्थ ओ फोरावनो ओंखारगोन।
औ
औ बेनो आरो
नोंथाङा बिदि न न' बायनायखो नायफेरबायना नायफेराखै
आं नायबाय नायनाया एसे एनै बांदाय जेबो आन्दाज खालामाखै आरो ना? जोंफोरा गुबुनाव थांबाय थायो ना खामानियाव।
औ
बेनिखायनो
नोंथाङा माबायदि न'खौ ओ फसन जायो माने मोजां मोनो।
आं बिदिनो मुम्बाइ टाइपनि न'फोरखौ आरो ना फाय थिं गैयि साबथालाय होनाय न'खौ
औ
जेरै ओम नुयो जेनेबा फरेन कान्ट्रिफोराव नुनाय एबा दिल्लीफोराव लुनाय गेर
ओं
बेरायनो थांबा नुसोयोना। गोबां गादनिबो न' नुयो ना कदजों बानायनाय इथा गैयालासिनो कादजोंबो बानायो नखो नुदोंना नोंथाङा इदि कादजों बानाय न'
दों नोंथाङा उनफोराव न'फोर लुनायनि सिमां दोंना गैला
ओ निस्सय ओ फैसाफोरा जुदि मोजां मिलायोबा
औ औ
मानो होनबा थानो थाखाय मोजां न' नांखा गासिनोबो बिनिखायनो
औ ओ नोंथाङा आंखौ माबाफोर सोंनो सानबावमोन नामा?
औ ओ सोंनोसै नोंखौ नों दा न'आव थानायखौ सेटिसफाइ दंना गैया बे न'आव थानो?
सेथिसफाइ माने नोंथाङा बर'जों बुंनो हागोन नामा आं बारा रा बुजिया
माने गोजोननाय दं गैया दा न'आव थानाया
औ दोङो गोजोननाय सपनाबो न' मोजांबाबो नङाबाबो थाखायो।
औ औ
औ नोंथाङा माबाफोर सोंबावगोन नामा?
औ जेनेबा मा बुंनोथाय दा?
औ नोंथां ओरैनो मोननैसो सावरायबावनोसै नोंथांजों समाबो जाबाय। नोंथाङा सों सोंनो हागोनों माबाफोर सोंबावोबा।
होम दे जासिगोन होनबा नोंथां जोबोर गोजोननाय थाबाय बेखिनि राय लायनानै
औ गोजोन्थों
दे
थेंक इउ